हेलौ नोंथां
औ नोंथां औ
औ खोनादों न नोंथां
औ खोनादों
औ आंनि बाथाखौ मोजां खोनादोंना नोंथां औ दायो जों मानि सोमोन्दै रायजलायनो
औ जोङो जेनेबा ओ फोरबो बर'फोरनि फोरबोनि सायाव सावरायनो हागोन न नोंथां औ जेनेबा नों नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथांनि जायगायाव मा मा फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो मादि फालिनाय जायो
औ औ औ औ नोंथां जोंनियावहाय फोरबो बुङोब्ला मोनथाम फोरबोखौ जों बर'फ्रा जोंनियावहाय फालियो जेरैहाय बैसागो बेनिफ्राय मागो दमासि आरो कारतकासा बे मोनथाम फोरबो बेहाय गाजा गोमजायै फालिनाय जोंनावहाय नुनो मोनो
नंगौ नोंथां
बैसागोखौ माबोरै फालियो आं नोंथांनो बिदिन्थि होनोसै
उम
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों नों
हेलौ नोंथां खोनादों, औ जोंनावहाय बैसागोखौहाय माबोरै फालियो होमबा ओ बै, औ खोनादों ना मोजाङै,
औ खोनादों बुं,
औ औ जोंनावहाय बैसागखौ माबोरै फालियो होमबा जोंनावहाय ओ बैसागखौ एप्रिल इंराजि एप्रिलनि जिब्रै जिबा आरो जिद'आवहाय जोंहा फालिनाय जायो। बैसाग दाननि सेथ नि सेथि थारिखावहाय जोंहा फालिनाय जायो बैसागु होनना बुङोब्ला जोंहा मोननै, मोननै खान्थि मोननै फारिलाइ बायदियै जोंहा बैसागुखौ फालिनाय जायो नोंथां,
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथां।
खोनादोंना? हेलौ!
औ खोनादों नोंथां। खोनादों नोंथां आ बुं
हेलौ नोंथां खोनादों?
औ नोंथां बुंनाय, खोनादों नोंथां बुं।
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां बुं।
औ जोंहा ओ बैसागखौ ओ माबोरै मोनबेसे रोखोमाव जोंनियाव फालिनाय जायो होमबा। बैसागु जोंहा मोननै रोखोमाव फालिनाय जायो नोंथां खोनादों ना?
नोंथांनि माथोखौ खोनाफैनो हाया।